हेल' खोनदोंना?
खोनादों नै
आदसा मानसियाव रायलायनोरा जोंहालाय दिनै थपिखौलाय
दे जानाय लोंनायनि सायावनो एसे रायजलायलाबायनोसै
जानाय लोंनाय ना?
औ
जोंनि बर'फोरनि
बर'फोरनिखौनो रायलायखानांसिगोन नङाबालाय आरो माथो जि दंबावोखाय। मा ओंख्रि जाखो नोंथांमोना?
जोंना ओंख्रि जाथ'वाखै जानायालाय संगासिनोसो माबा दालि जहल ना बाथोन। उम ओइ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंना नाफाम थाबाय नङा होनबा नाफाम स बाइ, साम', अमा, अनला
उम बेफोरनो मेन जाहैखाबाय।
दा नोंथांमोनथिंजाय माबादि सङो जेनेबा माबाफोरखौ अनलाफोरखौ जेनेबा सबायफोरखौ इसे खोन्थालांनो हागोन ना?
अनला, सबाय बेफोरखौ संनायाथ' नायोब्ला जोंहा अनला संनाय हिसाबै नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जानांगौ जेरै संनो थाखाय अन गुन्दै देनांगौ।
उम
बेखौ देनो थाखाय माइरंखौ सोमग्रो। देयैनि सिगां माने एसे रुइनाय बायदियै एसे रुइ होनानै बेखौ फोरानस्रोफिनो आरोना एसे गुरै जानायनि। ओमफ्राय देसिगोन देनानै अन गुन्दै जाबायथाय बेखौ अन खौ देनानै लानानै दैखौ फुदुंनानै लाग्रोसिगोन। फुदुंनानै जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बै माइरं खौ देनानै लानाय अन अन गुन्दैखौ बेयाव होसनसिगोन। होसननानै बेखौ मोजां मोनहोसिगोन। माने खायसे खायसे सोरबा खारै खारैबो होनानै जायो सोरबा ओरैनोबो जायो माने।
औ
बिदिनो गोबां बायदिसिना जों जालायो जेरै दाउजों जायो। माबाजों गोबां बायदिसिना बेदर होनानै जाजायो माने एसे गोथावसिन जायो आरोना खारै होयोब्ला माने ओंख्रिया अनला ओं ख्रिया एसे खालार जायो माने गोजा। गोजा सिस्टेम जायो साइसबो नुयो आरो ना। ओमफ्राय बे सोरबा खायसेया खारै हो खारैबो होआ। ओरैनो जायो। बिदिनो ओ। उम सबाइखौ नायोब्लाथ' सबाइखौ जि सं खायसे खायसे हुख्रेमखानानैबो दोनो संगो खायसेया माने संगोन जि माने बोथिसेया नि समानखौ लानानै एवनानै लागोरो एसे सारायाव। गुदुं खालामनानै बिनिफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा फाक्का बे हा दालालि थायोना बेयावनो जि सायाव होनानै हुख्रेमो। अन्थाइफोरजों बा एसे गोरा बुस्थुफोरजों ओरै हुख्रेमनानै बिनि बिगुरखौ खुनानै लाग्रोयो। खौ खुनानै लानानै बेनिफ्राय बै खुखांनानै बेखौ खा दानियाथ' सबाइ ओंख्रि संनाय स्टाइलफ्रा गोदोनि बायदि नोंलिया।
औ।
खुकार ओंखारबायना।
औ औ।
रुगोरनानैसो लायो।
अ अ आदसा।
गोदोना जाखो डाइरेक्ट सारायाव दै होनानै मोजांनो। रुनानै लायोमोन नालाय दानिया कुकाराव रुगोरनानैसो बेदरफोरजों संनोबाबो बा ओरैनो संनोबो कुकाराव कुकाराव रुनानै लानानै
ओम।
बेखौ उनावसो थाव सेरो आरोना।
ओम।
मोन माने थाब मोननायनि बागै आरो दा बेयो। बेफोर इमारज-इमारजेन्सि हिसाबावसो सङो ना मायोथाय आंथ' बांसिनानो बिदिसो संनाय नुसै माने। कुकाराव संगोरना लानानैसो उनाव थाव सेरनाय।
आदसा बेबायदिनो होनबा ना?
नोंथांमोनथिंलाय?
जो जोंनिथि-जोंनिथिंजायबो बिदिनोआनो ऐसे एसे माने एसेल' एसे आलदा आरो माने जानाय होदेरनायफोराल' एसे आलदा आरो ए जेरै। सबाइजों साम' नङाबा समाया होननाय बायदि अनलाजों दाउ नङाबा समाया होननाय बायदि आरो। ओ सबाइ संनो होनबाथाय माने साम'खौसो गोसोखांग्रोखायो आरो
औ बेफोरखौ जायो औ जायो जोंनिथिंबो जायो।
साम'खौथ' दानिया गोदोनि बादि खननानैबो लायखाला।
लायला मोननोबो थांलाना बारा इसिबां।
ओं। बिलो खाथि ओरै मोननै नालाय। बिलोआबो ओरै गामियावनो ओरै सेर सेर मोननै दंथारो नालाय। बेखायनो बेयाव जानो गोसोबा लायनानै जाफैजायो आरो बेनोस साम' गोलावा मोनसे बिलोआव दं साम' गोलाव साम'खहे ओमफ्राय मोनसे बिलोआव दं साम'। लादाइजों साम'दाहोनायजों बेबायदि आरो राननानै। थायो आरो ओरै ओरै फारसेथिंजाय साम' दाहोनायजों साम' लादाइ ओमफ्राय फारसेथिंजाय साम' खहेजों सा। साम' गोलाव थायो फारसे बिलोआव बिदि ओमफ्राय बेखौनो माखौ जानो जेनेबा साम' गोलाव जानोबा ओरि फारसे बिलोआव थांबाय ओमफ्राय साम' दा आनाय जानबो आरो फारसे बिलोआव लायबाय बिदि लायनानै लायनानैहाय माबायो आरो दोनफैग्रोयो जोंना साम'खौ संनोबा
औ।
लायनानै दोनफैग्रोनोसै बिदिनो साननैसो खिगारहोयो आरो माने बिदै ख्रेब ख्रेब मोनजायोना नङा बा।
औ मोनजायो मोनज
उम। बिनिखायनो साननैसो खिगार होनसै ओमफाय आराम सायसै ओमफाय सायनानै बिदिनो बिगुरखौ बिराद फुनांगौ जायो आरो सोरबा लेबुजों फुयो सोरबा ओरैनो बाल थिमफोराव फुयो।
औ औ जोंथिंबो बिदिनो संख्रि होनानै फुनाय
उम उम फुनानै बिदिनो एवथ'नोसै आरो ओमफाय सबाय होनबाथ' जोंथिंजाय बांसिन सबाइखौ गोथाङैसो होख्रेमो आरो माने सान्दुंआव नो फोराननानै सान्दुंआवनो सान्दुआवनो फोरानसै एसे गोबावनो मोनाफ्राव उम ओमफ्रायो बिदिनो फोराननानै दोनखानानै ओमफाय होख्रेमनानै होख्रेमसै आरो। होख्रेबनानै आं माने ओ औ एववा बांद्राय एवा आरो माने गोथाङैनो औ माने एह गोथाङै होख्रेनायनि जाहोना जाहैबाय माने एवनायनिफ्राय गोथाङै माबानाया होख्रेबनानै जानाया गोथावसिन रस गोनांसिन जायो होननानै बिदि खालामो आरो।
अ।
उम ओमफाय बाखिखिनियाथ' एखे जोबानो बिदिनो। दै रुबाय कुकारजों रुबाय सोरबा सोरबा दैयाव रुबाय बिदि आरो।
औ एखेयानो ना होमबा?
बिदिनो एखे ओमफाय बिदिनो संसै। ओमफाय खारैफोराथ' दानिया ओ गोदोनि बादि मोनबांगियानो बांसिनानो। खारै अरिजिनेल खारैखौथ' जाखालियानो बांसिन सदाफोरसो होनाय नुनोसै ओम फाय बै हाथाइफोरनि ओरैनो बानायलाबायनाय मिक्स बेफोरखौसो लाबोना
ओरैनो नोंथांमोनथिं खारै गावबा गाव बानायफेरो ना फेरा?
बानायनायाथ' गोदो बानायोमोनलै आंबो नुबोदोंमोन आंबो बानायबो नो मोनदोंमोन जेरै बै सबाय, सिबिं बेफोरनि मा होनो साबाफोरा ओमफाय बै मुदुफुल फिथाइ फिफांनि ओमफायो थालिरनि मादा
औ
सिबिं बेफोरनि माबाजों बानायबोनायखौ नुदोंमोन ओमफाय दा बेफोरखौ मावनायानो जाला नालाय बांसिन एखायनो बा नायनायखौ नुला आरो माने गोदोनिया साबसिनमोन आरो बुंनो थाङोब्ला बै अर्गानिक बानायनाया गाव गाव न'आव बानायनाया हाथफ्लाजों बानायनाया सावनानै जे बानायो।
उम उम
बे साबसिनमोन जायो आरो गोबाबसिनबो जानायखौ नुनो मोनोन आरो आरो दानियाथ' सदासो बिराद बोरैबा मोनसे पावदार साइस अरख'ग्रा अरख'ग्रासो बेथ' मोनसे
बिदिनो जालांबाय माथो होनबावनो मोननोबो थांला जाहैबाय माखासे बिफांफोरखौबो माव नायबो जाला आबादफोरखौबो। आबादफोरनि मोनोमोन नालाय माखासे गोबाब बुस्थु बे खारैफोरखौ दा गैलानो बेफोर आबादा खमायलांनायनिफ्राय बेफोर बुस्थु खारै बा माखासे बुस्थुफोरखौ मोननायाबो खमायलांबायना।
औवानिफ्राय दिहुननो नङा होनब्ला?
औ
उम मावनाय जाबासो दिहुननाय जागौमोन।
औ
ए गो गोदोनियासो साबसिनमोन ना माने मोननै मोनथाम मुलाम्फा जायोमोन आरो मोनसे आबादजोंनो जेरै जे जों बुंनो थाङोबा जेरै सिबिंखौनो हमना लादो सिबिं जेनेबा सिबिं फैयोबा जोंहा सिबिङाबो ओंख्रियावबो जाजाबाय फिथा लारुआवबो जाजाबाय आरो फाननोबो मोनबाय थावआवबो दिहुननो हाबाय आ आरो बिनि देन्थाखौनो आरो जों खारै मोनबावबाय आरो खारैखौबो जों फाननो हाबावबाय जानोबो हाबावबाय बिदि बिराद मुलाम्फा जायोमोन आरोना औ आरो सिबिं सिबिङाथ' देहानि थाखाय बिराद मोजां ना उदैनि थाखाय।
गारजायाना बेफोर बेफोरनि आबाद मावनायनि जेबो बुस्थु माने जाब्राफ्राबो गारजायामोन मानो होनबा खारैआव सलि
औ खारै आरो ओरैनो गारनानै दोनबाबो हासार जालांबावोसोमोन ना?
उम सेवनानै हासार जायोथ' आरो बे आरो जोंनिजोंंथ' बिदि माइ जिगाब बा सबाय जिगाब जिगाब बा सिबिं बेफोरनिखौ हाइ बै हाइजें जे गायो
औ
बे हाइजें गायनायाव माने जेब्ला गायखाङो अब्लानो हा बे जिगाबफोरखौ खोबनानै होयो खोबबाथाय माने हाग्राया बेयाव जाखांख'नो हाया माने। थास'आवबो पासमुखिया थास' पासमुखियावबो बिदिनो खोबनानै होयोमोन। माने हाग्राया जाखां बोख'नो हायिनि थाखाय अब्लाना बैनि हाइजेङाबो एसे बे सेवनायजों हासार जानायजों एसे मोजां मोनो गोसोम गोसोम जाबोयो आरोना।
उम आरो ओरै हाबो गुरै जाबोबायमोन ना
औ मोननै मोनथाम खामानियाव बाहायनो हायो माने।
औ
बिदिनो दाथ' मोनला नालाय एसेबां
मोनो माइ जिगावखौ मोनोमोनाया थेवबो थेवबो आगोलनि बायदि जाथारलालै।
जिगाबा एसेबां थाबबो सेवा सेवनाया बेखायनो। माने बारा हासारबो जाबाङा नामा।
उम दानि माइ जिगाबफोरखौ मेसिनजों मारा होनायखायनो बांद्राय मा माबाबावलासो मोसौफ्राबो जाबांलियानो माथो।
औ जालाथ' आरो बांसिनानो जाला माइ हुंनाय। फाबो ओरैनोसो थाला जोबो दानिया।
थायो थायो जाहोना जाहैबाय बे मेसिनजों होन होनायनि थाखायनो जाया बोरैबा मायदि थाया खोमा बेयाव लिमोन सेबथाबथारो ना।
औ खेबथाबनानैसो बख'नानै लांनांगौ जायोना बियो ओरैजाय ओरैजाय।
बै गावसोर मोसौजों होनाय बानो देन उम।
बिफांफ्राबो इसेबां रस थाला नामा सानो आं माने बैफोर माखासे मुलि बुस्थुफोरखौ बाहायनायनि थाखाय।
औ औ बिनि थाखायनो जायो जानो हागौ।
ओम
बिफांफोराबो बांद्राय लस माबा रस थाहैला बेयो।
उम
गोदोना गावसिनि हासारजोंनो अर्गानिक माबायाबोथारमोन नालाय एसे
औ बिदिनो। माथो होनबावनो माइआथ' खारै जायाना?
जायाथ आरो ओम
उम
दे अब्ला जासिगोन दोनै नोंथां।
औ दे जासिम दे।